हेलौ
हेल' नोंथां हेलौ
हेल' नोंथां नोंथांनि आवाजखौ बारा खोना फैयाखै।
हेलौ
औ। मा होनदों?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
मा खालामगासिनो नोंथाङा?
ओरैनो जिरायना दं जेबो खालामाखै।
औ खबरफ्रा दासान्दि माबोरै?
दासान्दि मोजाङानो दङ बे
मा मावगासिनो?
दिनै जेबो मावनाय जायाखै दिनै खाथियाव बाजार दङ नालाय बाजाराव ओ थांदोंमोन दहाय
अ मा मा लाबोखो?
बाजारनिफ्राय ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय न'खराव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानानै फैनाय जादों।
सोर सोर थांदोंमोन?
ओ आइजों आंजों थांदोंमोन।
दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
बिदि ओरैनो जायथ' ओरैनो दङ।
ओरैनो बाजाराव थांनानै मा मा नुबोखो?
बाजाराव थांनानै बायदिसिना मुवा बेसाद फाननाय नुबोबाय जेरै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय ओ बायदिसि दा ना फिसा फाननाय मैगं थाइगं ओ गाननाय जोमनाय
बेसेबांसो खरसा जाखो नोंथांना?
दिनैनि बाजाराव थांनानै बारा खरसा जायाखै ओ थामरोजासोल' खरसा जादों। बाजारनिफ्राय दिनै दख'ना आरो गस्ला फालि गामसा बायदि लाबोनाय जादों आरो जानाय लोंनाया ओ आलु दालि अमा बेदर ओ जिंखा बायदि मैगं लाबोनाय जादों।
अमा बेदरखौलाय माजों जागोन नोंथांलाहा।
मा होनदों?
अमा बेदरखौ माजों जागोन?
अमा बेदरखौ मैथाजों जानो नायदों।
मोनानि ओंखाम ओंख्रि संबाय नामा नोंथांलाहा।
औ संबाय संगासिनो दङ। दा जों हाना मोनानि ओंख्रिया जिंखाजों ना संनायजों आरो थालिर मैखुनजों आलु भाजा नोंसालाय मा खालामबाय दं?
आ जिरायना दं दासान्दि।
औ
दिनैबो अखा हादोंमोन नालाय।
औ
एसे बेरायग्लांनानै लामायाव दसे गुसु बारहावा जादों।
औ मोनाबिलिनि।
नोंथांमोनहा माइ गायखांबाय नामा?
नोंथांनि दिनफोरा माबोरि सोलिगासिनो दासान्दि?